हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा बिदिबा दा मा खालामगासिनो दङ
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामदों औऋझन
औ खोनादों आङो
मा खालाम
नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना
औ खोनादों दे
अ आङो ओरैनो दङ नोंथां
अ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
आंबो ओरैनो दङ
अ नोंथां नोंथांनि खबरा माबोरै
आंनि खबरा मोजाङानो नोंथांनालाय
जाङानो नों औ खोनादों एबारसो नोंथां मोजाङै
अ दे
नोंथांजों दिनै आङो माने जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरा ओ माने मा मा रोखोमनि आरो बेफोरखौ माबायदि संनाय जायो बेफोरनि बागै सावरायनानै हरदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सालायजागोन दे
अ नोंथाङा बिदिब्ला खोन्थानो हागोन नामा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरा मा मा
जोंनि दोरोङारि ओंख्रियाथ' अनदला सबाइ
औ
सबाइ साम' थास'बिबार अमा खांख्राइ बाथोन बेफोरनो आरो मेरला दंबावो
औ बिदिब्ला नोंथाङा सबाइजों साम'खौ माब बायदि रोखोमै संनाय जायो बेखौबो इसे फोरमायनो हागोन नामा
आङो एसेबांथ' मिथिया बोरै संनाय जायो नाथाय बे सबाइ जेरै रुग्रोयो बेफोरबाय बिदिनो आरो थाव एसेबां थिया आं मानो बोरै संनाय दे नोंथाङा जु
मिथिगौब्ला एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ औ मानो होनो ओ साम'जों सबाइ संनोब्लाथ' जोंना गिबियावनो
ओं
औ खायसे माने साम'खौ बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो खायसेबा दैमाफ्रावनो मोननाय जायो बे साम'खौ संनो थाखाय जोङो जोबोर माने बेयाव मैला माखासे थायो बेखौ आरामस दिस सुनानै लानांगौ जायो जोङो ओ बे खौ माने साम'नि माने गान माने गोलााव माने बुसथु बुस्थुखौ बेखौ दानस'नानै गारनांगौ जायो आरो बेखौ मोजाङैनो हुनानै बेनि मैलाखौ साफा खालामनांगौ जायो। जेरै बेयाव खायसेबा नारें होयो। बेफोरबायदिनो बायदि बि नारें बेफोरबायदि रोखोमनि नारें होनानै बे खौ बेखौ सुनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सबायजों संगोन नालाय सबायाइखौ खायसेबा रुग्रोना लायो। बिदिनो रुना लानानै बिनिफ्राय साम'खौबो जोंना एवफ्रामनानै लाखायो आरो बेयावहाय सबायजों साम संनो गोनांबाथाय जोंनो खारै नांथखरगौ जायो खारैया जोंना मेन जाथारो बिदिनो संनाय जायो आरो गोबावै संनांगौ जायो बेखौ मानोना बे मोननायाव एसे गोबाव लायो नालाय
औ नोंथां
औ औ नोंथाङा बुंदोंमोन।
नोंथां बै साम'खौ थावजों एवग्रोयो नामा?
औ नोंथां थावजोंनो एवनाय जाग्रोयो थावजों औ खोनादों नोंथां आंनि खोनादों ना हेलौ नोंथां?
औ औ। थावजों एवनाय जायो होमबा
औ थावजों एवनाय जायो एनिफ्राय सबायाइखौबो माने बेलेग आगजुआव माने खायसेया रुना लाखा खायो आरो बिदिनो बे साम' एवफ्रामनायावनो बेखौ होनानै होयो। खारै आरो बेयाव मा मा मस्ला होयो होनब्ला जोङो। बानलौ होयो सामब्राम गुफ फुर हाइजें बेफोरबायदि नोंनि गोसोबायदि माने मस्लाफोरखौ होनो हायो आरोना बेवहाय आरो बिदिनो बेयावथ' खारै नांथारगौ होनना आं बुंखाबाय आरो बिदिनो गोबाव सम संनायनि उनाव बियो ओंख्रिया रेदि जायो आरो।
हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
नोंथां खोनादोंना औ खोना आङो नोंथां हेलौ हेल' नोंथां
खोनायाखै माथो
अ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ नोंथाङा